हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा औ खोनाबाय नोंथां थारैनो नोंथांजों फन हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां नंगौ थारैनो नों थां हागोन आं दा बे समाव ओरैनो जिरायनानै दङ जेबो जेरावबो थांथ'नांगौ गैया बेनिखायनो
औ ओ नोंथां ओ आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
नंगौ हागोन नोंथां दा दावबायनाया ओ बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिनि जिउआव जोबोद गोनां आं बेखौ सानो नंगौ मानो होनोबा दावबायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि ओनसोलाव जा माने सुबुं खान्थि सोलियो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेखौल नुनो हायो जुदि सासे मानसिया बेफोर गावनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन मोनसे एसे दोरोदनानै जुदि थाङो बे थांब्लानो जोंनि बे भारतनि हादरनि सिङाव बे जायगायाव मोनसे एसे गुबुन जायगायावनो बेनि गुबुन रायज्लायनाय गुबुन मावनाय गुबुन आसार खान्थिफोरखौ जों नुनो हायो आरो। जेरै हमनानै ला बै ओनसोल नोंनि ओनसोलाव जेरै हाबाया ओ गुबुन रोखोमै जायो आरो गुबुन ओनसोलाव नुहैगोन बिसोरनि हाबाया गुबुन रोखोमै जायो बिसनि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम बेफोरबो गुबुन गुबुन जायो रायज्लायनाय रावफोराबो गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो आं सानो दावबायोब्ला जों बेफोर खौ सासे दावबायारिया बेनि गुबै फिलिंखौ मोनदांनो हायो आरो। गावनो खुद फेस जानानै दा दावबायनाया नंगौ गोदोनि समावबो जों गोबां माखासे जारिमिनारि नायोबा मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
हादरनिफ्राय हुयेनसांआबो भारत बायदि हादराव दावबायनायनि गेजेरजों भारतनि माखासे थांनानै थानाय जिउ जारिमिनफोरखौ ओ लिरनानै गालांदों माखासे राजाफोरनि नेमखान्थिफोर खौ लिरनानै गालांनायफोरखौ मोननो हायो दा जोंबो आथिखालावबो बेबायदिनो आथिखालाव गोरलै राहायै जों दावबायनो हायो मानो होनबा दावबायनायखौ जों माखासे गोबां जाय जेजों सुबिदा बेजोंनो दावबायनायखौ नुयो सोरबा ट्रेनजों दावबायो सोरबा बास सोरबा गारि मटर बाइक सोरबा आथिखालाव उम नंगौ नोंथां औ थाबै सहैनो थाखाय माखासे
औ ओ नोंथां नोंथाङा ओ बेबायदिनो दावबायनाय समाव नोंथाङा न' न'खरनि सुबुं बा लोगोफोरजों ओम बांसिन ओ मबे
मबे मोनसेजों दावबायनो मोजां मोनो नोंथां नखरजों लोगोफोरजों नंगौ थारैनो माने दावबायनायाथ' गासैजोंबो मोजां लोगोजोंबो मोजां जायो। आरो नखरनि फेमिलिजोंबो माखासे दावबायनो मोजां जायो। दा नखरनि जों दावबायोबा माखासे लकेसनफोरखौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय लोगोफोरजोंबा जोङो जेरावखि जाया गोसो बायदि समान बैसोनि मिलायनायब्ला जेराव गोसो बेयावनो थांनो हागोन आरो। दा नखरफोरनि थाखाय दावबायनो थाखाय जोङो माखासे बायखोन्दा नेरसोन माखासे मोजां नायनो समायना हाजो हाला बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनो हायो। जेरै आथिखालाव जोंनि नर्थ इस्ट आवनो बुं लानो हायो। अरुणचलफोर मेघालय शिलं शिलंआनो मेघालयआवनो खा दा बैफोरबायदि मिज'रामफोरबायायदि जायगाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोननो हायो मानो होनबा बिसोरबायायदि जायगायाव थाङोब्ला जोंनि ओरै लवार आसामाव थानाय सुबुंफोरा जाबायदि गरमजों भुगिनाङो गरम बोथोराव नाथाय हरैजाय थाङोब्ला बेफोरबायदि गरमा जोंनि माने गरमा खमखौ जों मोननो हायो आरो दा बेफोरबायदि फिलिंखौ जों लानो हायो। माखासे नेचारनि गोहो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां औ।
दा जोङो लोगोफोरजों थाङोबा जों गोबां साबसिनै माने गोरोबनानै दावबायनो हायो मानो होनोबा जोङो जा गोसो जा जानो लुबैदों जा नुदों बेखौ जों मावनो हायो गेलेनो हायो दा न'खरनि बेलायावबा न'खरजों थाङोबा जोङो माखासे रेस्ट्रिकटेभ थायो माखासे जानो याव उसुबिदा जायो सोरबा ओ ना जाया सोरबा बेदर जायो बेफोरबायदिनि थाखाय उसुबिदा जायो आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा मोजां दावबायनो थाखाय आथिखालाव जोंनि आ साननि सिंङावनो माखासे नेसनेल बे पार्कफोर दं बेफोराव जों दावबायनो हायो
औ नोंथाङा बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां दावबायनो आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांफेरो आरो नङा होमबा नोंथां? आथिखालाव जोङो थांनो हायो गारि मथरनिबो जेबो जिंगा गैया बेनिखायनो नोंथाङा बे बेबायदिनो गोजान जा-जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
ओ आथिखालाव बारा गोजानाव थाङाखै आं जोंनि आसामनि अनगायै एसे मोननै मोनथाम स्टेटाव थांनाय जाबाय दा बेफोरावबो गोबां माने गुबुन आरोना मानो होनबा बिसोरनि बारहावायानो गुबुन होनजायो जोंनि आसाम आरो गुबुन स्टेट जेरै ओ ववेस्ट बेंगल, कर्नाटक, आरो केरेलाफोर बायदि जायगाफोराव थाङोबा खुब माने आलादा आलादा जोंखौ फिलिं मोनो आरो दा बे बिथांमोननि जानायफोर जेरै इदलि सामार बेफोरबायदि केरेलाफोराव थाङोब्ला पन्धचिरिफोराव थाङोबा बेफोरो खुब माने मोन से जोंनि नुनायाव एखेयानो फिथा जेरै जों फिथा जायोना मागो दमासि याव बेबायदिनो फिथाखौ बिथांमोननि ओनसोलाव ओ मा होयो इदलि सामाराव गोखै गोखै खालामो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बेसरखौ ओ ग्रेनाव होनानै माने साखनि खालामो दा बे फिथाखौनो बे साखैजों फुननानै जानायखौ जों मोनो आरो गुबुन जायगाफोराव नंगौ जोबोद मोजां आथिखालाव जोंनि भारताव बेरायनो थाखाय गोबां जायगा दं दा गोबां माने दावबायारिफोरा दावबाय जेरै जम्मु काश्मिरफोराव मोजां बेरायनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां
मानालिफोराव
दा बेनि थाखाय जोंनो एसे रांनि गोनांथि जायो बेफोरखौ ओ बेरा ग्रा बिथांमोनहा मिथिखागौ
नंगौ नोंथां औ औ
दा आंनि बेरायनाय खिनिया बे बिसोरखिनियावनो आरो दा बेरायनायाव जोङो मोनसे गोनांथार बुस्थुआ जाहैबाय जोंनि भारतनि सिङाव माखासे रावखौ जों सोलोंनानै लानो गोनां
औ नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खाथि खाला ओ ओ बेबायदिनो गोबां जायगाफोर दङ नामा नों
नंगौ नंगौ नोंथाङा जो जोबोद मोजां सोंथि खालामदों माने जोंनि ओनसोलावबो। खाथि खालायाव बेरायनो थाखाय जायगाफोर दङ। जेराव मोजां जायगा मोजां बारहावा। जोङो आथिखालाव। फ्राय गरम बोथोराव बयबो बयजोंबो मोजां मोनजानाय। जोंनि एसे खाथियावनो जायो बारा गोजान नङा ओ। दाइनजिसो किल'मिटारसो जागोन जोंनि।
अ नोंथां बे जायगानि मुङा मा?
नंगौ बेयो जाहैबाय सरलपारा।
औ।
बे सरलपारायाव आथिखालाव खुब माने। बयबो सुबुङा गरम बोथोराव बेहाय गोजोननाय लाहैयो। खायफा लोगोफोरजों खायफा फेमिलिजों दा बे जायगायानो जाहैबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सा सा सोनाबहा। सा सोनाबहा जेरै भुटान आरो इण्डिया बर्डार सेयार खालामो। बे बरडारनि आफाङावनो आरो दा हाजोनिफ्राय गुसु। जु' दै बोहैबोयो।
औ औ-औ नोंथां औ औ बेयावथ' ओ। गोबां सुबुंफोरा बेरायफैयो नङा हबा नोंथां? ओ बेयाव। बेबायदिनो नोंथां बेबायदिनो माबाफोर जिब जुनार बा माबाफोर।
माबाफोर बेबायदिनो बिथिंग समायना नुथायफोर जों नोंथाङा नुनो मोनदों नामा नोंगौ। दा बेहाय जोङो थाङोब्ला मोनसे लामाया नेसनेल पार्क। जेरै रायमना नेसनेल पार्क होननानै जों दा बावैसो भारत हादरनि सिङाव सिनायथि होजादों। दा बे रायमना नेसनेल पार्कनिनो। बिखा गेजेरजों जोङो थांनांगौ जायो। दा बेयाव जोबोद माने मोजां आरो बेखिनि ससे लामाया।
औ नोंथां बेयाव ओ बेरायनायजों लोगोसे ओ जोंनाथ' गोबां गोजां जा। सुबुंफोरा बेरायनो फैयो नङा होम्बा नोंथां ओ ओ बेयाव ओ। बेबायदिनो बे बेरायखांनानै गोबां कलेजनि सुबुंफोराबो प्रजेक्टनि।
प्रजेकनि थाखायनो बेरायनो फैयो नङा होनबा नोंथां औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां बेयाव लावखार ओंखामबो जानाय जायो नामा नोंथां?
लावखार ओंखामखौ जोङो ओ दिडिसेम्बर। जानुवारि ओनसोल बेबायदि सिजोनाव फ्राय बांसिनै जानाय जायो ओमफ्राय। नैबदि सामार भिकिसनावहाय। इसिबांसिम लावखार ओंखाम जानाया जाया ओरैनो बेरायनाय। एसे एनै ओ ब्रेकफास्टफोर बायदि। खालामनानै फैनायखौ जों नुयो आरो।
ओ नों। बिदिब्ला जोङो दावबायनानै गासैबो सुबुंफ्रानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां औ? बेबायदिनो जोङो गासिबो सुबुंफ्रा दावबायनानै गावबा गावनि गोसोखौ जों गोजोननाय लानो हायो।
गोजोननाय लानो हायो नंगौ मानो होनोबा मानो बेबादिनो औ मानो होनोबा जोङो। सासे सुबुङा जिउआव सानफ्रामबो खामानि मावबाय थायो। बेजों लोगोसे जोङो बाहेरायाव एसे ओंखारोब्ला बे मेंनाय देहाफोरा। जों एसेब्लाबो रेजेंखौ मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो। जों गोबां गियान नुनो मिथिनो हायो नङा होम्बा नोंथां? बेबायदिनो जोङो नुनो। नुयि जायगाखौबो जोङो नुहैनो हायो बा आथिखालावथ' गोबां अनलाइन जुग नङाहोमबा? नोंथां गोबां बेबायदिनो बिगियानारि जुग आथिखालाव ओ बेबायदिनो
बेबायदिनो जोङो।
दि बेबायदिनो जों गोजान जायगायाव सा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो बेरायनानै ओ गावब गावबा गावनि गोजोननायखौ लानो हायो नङा होमबा नोंथां? औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ बिदिब्ला नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा औ गोजोननाय थाब
गोजोननाय थाबाय नोंथां दे थारैनो।